खुलुमबाय नोंथां औ नोंथां खामगासिनो दं
औ नोंथां ओरैनो जिरायनानै दं आं नोंथाङालाय मा खालामबाय दं
आंबो ओरैनो जिरायनानै दंर' नोंथां ओ नोंथांजों आङो उ दसे सम सावरायनो हा गोनना
फुंनि जामुंखौ जाखांबायबा नों थां
उ नोंथां
दे सावरायजायो नोंथां
अ अ आङो नोंथां जों बे जोंनि ओ दावबाय ओ दिङोदि जोङो बेनि सोमोनदै एसे सावरायगौमोन रायलायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ औ औ थारैनो
ओ अ ओ नोंथाङा ओरैनो मा मा जायगायाव ओरैनो दावबायहैफेरखो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
आंथ' ओरैनो गोबांद्राय जायगायाव बेराय दावबायनाय जायाखै एसे एनला जोंनि खाथि खालाफोरावनो आङो दावबायदों आरो दा जोंनि खाथिनि ओ
ओ
जेरै दारागाव हराव ओंखाम जाग्रा ओमफ्राय सु हराव ओंखाम जाग्रा बेनिफ्राय बेफोरनि बागैनो बुंनो थांगोन दावबायनाया जोंना फैनाया जोंना मोनसे देहानि ओ ओ सानस्रिखौ मोजाङै लाखियो ओ टेनसनफोर थायो जों जुदि दावबायो एसे मोजां मोनो बेफोरबायदिनो दावबायनानै दावबायनायनि जाखिनि नुथाय नुयो बे फोरजों गोसोखौ जोङो गोजोहोयो। बिदि आरो दुखु दाहायाव दंबो होनो हायो बेबायदिनो आंबो आ सुखि नि बागै सुकियाव आंबो दावबायनो थांदोंमोन। बेवहाय बांसिनैनो लावखार ओंखाम जानो थाखाय थांनाय जायो। आरो लोगोसे बेवहाय खाथि खालानि फरायसालि फरायसालिमाफोरनिफ्रायबो ओ थांनाय जायो आरो।
औ औ मा ओ प्रजेक्ट बायदिसिनानि थाखाय लांनाय जायो आरो। ओ
औ बे जायगायाथ' मिथिं गानि ओ नुथाइजोंनो समायना बुं फबनाय बेवहाय जेबो ओ सुबुंनि बानायनाय माबा गैया बेयै उम जाखिनि दं गासिबो मि थिंगानि सोर जोंनो जोबोर समायना आरो गो सोखौजों ग्लायहोनो हानाय मोनसे जायगा आरो बेवहाय
औ ओरैनो मा मा नुयो।
उम औ औ आं बुंनो थांनि बेवहाय हा जो हाला फोर दं बायदि रोखोमनि ओ बिफां लाइफांफोर दं। जिब जुनाद दावसिन दाउला दं दै गेजेर थिंजाय दैमा दं ओम अनथाय गिदिर गिदिर दं बेवहाय दुगैनो हायो दैमायाव ओ नाफोरबो नुनो मोनो जोङो। बिनि
औ औ
बिनि ओ साहा फारसेथिं ओ जोंना भुटान हादोरसानि बरडार सिमा रानलायनाय जायो आरो। उम बे जायगाया जोङो गोबां रोखोमनि ओ जोंनि हाग्रानि सम्फद जेरै बेसेन गोसा बिफां लाइफांफोर जेरै ओ साल सिगुन ओ गामबारि बि बेफोर बायदिफोरखौ ओ बेफोर बायदिफोर नुनो मोननाय जायो आरो लोगोसे बेन्दों बेन्दाब बेनलाफोरबो थायो। ओ खोथायाव बुङो अब्ला जोंहा बेहाय मैदेर ओ
बेनिफ्राय ओ मा होनो बेखौ मोख्रा बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जिब जुनार थायो। नाथाय जेरै मोसा सिंह मुफुर बेफोरबायदि जोङो खम खमै नुनो मोनो आरो। खोनादों ना नोंथाङा? हा नोंथाङाबो बबेबा जायगाफोराव बेरायनायनि बिदिनो माबाफोर मोनदांथिफोर दं नामा? औ औ खोनादों नोंथाङाबो बबेबा जायगायाव बेरायनायनि माबाफोर मोनदांथि दों नामा?
औ औ आङो आंबो बेरायो बेरायनानैनो मोजां मोनो आंना बो बेरायनाया बांद्राय जाया ओ रैनो खाथि खालाफोराव दा जेनेबा उम दाबायदि समफोराव मालाबा थांनाय जायो आरो दाबायदि बोथोराव
गरम बोथोरफोराव बांसिन थांनाय जायो ओ ओमफ्राय आरो बांद्राय बेरायहैनाय जाया नालाय एसे जायगा नुहैनाया एसे खम आरो आंनिया ओ आङो ओरै नो दारागावफोराव थांजादों आं दारागावनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होनिसै बेहाय जोंनिया ओ लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायानो बेबो दारागावाबो मोनसे ओमफाय जोंङो बेहाय बयबो मानसि खौनो थांनाय नुयो आरो ओ गासिखौबो ओ ओमफ्राय आरो फरायसालि ओ इदिनो फरायसालिमाफोर बायदिनि फरायसा फोरखौ सारमोनहा बिसोरनि फोरोंगिरिफोरा लाङो आरो ओ बिसोरनि औ बिसोरनि प्र जेक बायदिसिना लिरहोनो थाखाय लाना थांनाय नुनो मोनो आरो आरो बेहाय जो मा होनो दैमाफोर दोङो दैमा आरो हाजो हाला बिदिनो ओ नुनो मोननाय जायो आरो बिफां लाइफांफोरबो नुनो मोननाय जायो आरो जिब जुनार होनोबा मैदेर फोरखौ नुनो मोनो आरो मैदेरफोरा बांसिन ओं बायदिसिना जिब जुनार दाउसिन दाउलाफोरबो दोङो ओमफ्राय बिदिनो थांनाय जायो आरो आरो
औ जानो हागौ बेवहाय गुबुन गुबुन जायगाफोरनिबो दावबायनो फैयो ने
औ औ औ गुबुन जायगाफोरनिबो फैयो नोगोरफोरनिफ्रायबो फैनाय जायो नोगोरनि बागै दावबायनायनि बागै एसे बुंना होनो हागोन नामा नोगोरफोराव थांनानै माबायदि
नोगोरफोराव थाना दावबायनायाथ' जोंहा जेरैबायदि नोंथाङा बुंनाय दारागाव सौखि बेफोरबायदि जायगायाव बेरायनायनिख्रुइ हामसिना आरो जों नोगोरफोराव जोंनि देहानि थाखाय हामसिना होननानै बुंनांगोन मानोना जोंहा नोगोरफोराव पलिउसन बारा बा जों हावाया गाज्रि जाहैयो बेवहाय गोबां गारि मथर आरो गोबां सुबुंनि होंगो दोंगो आरो बेवहाय सुबुंनि सुबुंनि थानाय याबो गुबुं जाहैबाय बेनिखायनो बेवहाय जोंहा एसे माबा बेफोरबायदि जायगानिफ्राय एसे गाज्रिसि